हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना?
औ औ औ
खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों। ओ आं
ओ दे बुंदो नों
नोंथांजों नों ओ आं नोंथांजों बेरायनायनि बागै एसे ओ सावरायनो रायलायनो होननानै सानदोंमोन आं
औ औ दे ओ रायलायनो हागोन औ
औ
दा हो
नोंथां बेराय
आं खोनायासै? बिराय बेनो बेरायनोथ मोजां मोनो बेरायनो मोजां मोनो।
औ नोंथाङा ओरैनो ओ मा मा जायगायाव बेरायखो?
आङो आङोथ ओरैनो एसेबां बेरायनाय जायाखै आङो अरुनााचलाव बेरायखांबाय। ओमफ्राय ओ सिगां ओरैनो सिशलंआव खनसे ओरैनो थांला बायदों आरो बाट बेहाय बेरायनाय जायाखै अब्लाबो ओमफ्रायथ गैया बेरायनाय जायाखै ओमफाय हजों ओरै गुहाट गुवाहाटियावबो सिगां फरायहैनायावहाय बेराय बेरायनाय जाबाय ओमफ्राय बेनि अनगा जेरावबो बेरायाखै आरो
औ औ नोंथाङा नोंथाङा माबे माजों ओ माजों दावबाय माजों दावबायनानै बांसिन बेरायनो मोजां मोनो जेरै ओ बास ट्रेन बिदि
ओरैनोथ' आङो जेनेबा जोङो ग्रुप लाना हानजा लानानै थाङोब्ला आरोना अबेबा स्कप फरायसालिफोरनिफ्राय बा ओरै मुलुगसोलोंसालि बेबायदिनिफ्राय थाङोबाथाय आङो ओ बासफोरजों मोजां मोनो आरो ना। ज' न'खरनि सुबुंफोरजोंबो बेरायबाबो बेबायदिनो बासजोंबाबो बासजोंबा साबसिन मोजां मोनो आरो ना आङो। बासजों जोङो ओ उदाङै थांसिननो हायो नालाय। मोजां रोखोमनि जोङो बार मोनजायो नालाय बासजों थाङोब्लाथाय ओमफाय ओरै जोङो गारि मथर फिसा फिसाफोरजों थाङोब्ला जोङो एसेबां मानि जोंनि थाखाय साबजाथाव मोना आरो आङो। ओरैनो आंनि थाखाय बासानो साबसिन आरो। बेरायनायनि थाखाय।
औ नोंथाङाथ' दानि ओ अरुनााचलाव ओ बेरायहै ओ बेरायबाय होनदोंमोन ना? ओ नोंथाङा अरुणाचलाव बेरायनानै मा मा रोंगौथि मोनबोखो बेनि बेनि बागै फोरमायनो हागोन?
हागोन औ आंनि जा ओ आं बेयाव बेरायनानै जाबायदि रोंगौथि मोनदों आं बेखौ बुंनो हागोन एसेब्लाबो अ ओरैनोथ' अरुणचल अरुनाचलाहाय जों जोंनि -जोंनि जे जों थानाय जायगा बेनिफ्राय एसेबाबो माने साबसिन होननानै बुंजायो। बेनि आबहावाया माने मोजां एसेबां माने गुबुंले गैया। बिसिनि ओ जे थानाय -जानाय बेयो सिम्पोल आरो ना।
औ
ओ मा होनो बिदिखौ जों जेरैबायदि जायो बिसोरना एसेबां माने बिदि गैया। ओमफ्राय लामा जायगाफोर आरो लामाफोरा बिसिना मानि साफा साखोन- सिखोनै थायो।
औ।
बेबायदि ओमफ्राय मोजां रोखोमनि बार मोनो आरो बेवहाय बिफां लाइफांफोराबो गोबां
गाज्रियै गाज्रियै दोना आरो लामा
औ औ औ साखोन सि खोनै खालामो गावसोरनि जानाय लोंनायफोरनि जे दाखोरफोर बिसोरखौ बिसोरो बिसोरना गारग्रा जे जायगा दङ ना दासबिन बेवहाय मोजां रोखोमै गारो लामाफोरखौ साखोन सिखोनै दोनो बेबायदि आरो ना माने बे जायगाया मोजां बेरायनायनि थाख थाखाय मोजां ओमफ्राय हाजोनि महरफोरजों नुयोना हाजोनि सिनारि बेफोरबो मोजां आरो ना अ हाजोआव बिसोरो माने गोबां गावसिनि नांगौ बायदियै मैगं थाइगंफोरख गायो ओमफ्राय ओ बिदिनो माखासे बेरायग्रा जायगा दैफोरबो दङ ओमफ्राय बेयाव जोंनि बायदि जेरैबायदि जोंनियावहाय होंगो- दोंगो गो गारि मथर ना ओमफ्राय बिस एसेबां माने बिदि गारि मथर मोना ओ माने लामाफोराहाय स्रां स्रां आरोना। माने होंगो दोंगो एसेबां माने गै गैया मोजां अ आरो बिसनाव गावजों गाव गोबां माने हेफाजाब होलाय लायो आरोना। खामानि दामानि मावनायफ्राव बेबायदि ओमफ्राय एसे सरासनस्रा सिमपोल मोजां आरो ना। बे जायगायाव आङो थांनानै मोजां मोनदों ओरैनोथ' बेरायनाय होनोब्लाथ' बा दावबायनाय होनोब्लाथ' बयबो मोजां मोन खायो
औ औ।
बिनो नोंथाङा माबाफोर सोंबावगोन नामा?
अह
सोंला ना?
ओ नोंथाङा ओ नोंथाङा मानिफ्राय जागाय ओ मानिफ्राय जागायनानै मानिफ्राय मानिफ्राय जागायजेननाय जेन नोङो अरुनाचल थांनायाव माबे जायगानिफ्राय जागायनानै माबे जायगासिम ओ बोरै बोरै थाङा बोरै बोरै थाङा बेनि थांनायनि बागै आरो माबे माबे जायगासिम अरुणाचलनि माबे जायगासिम थांनाय बेसिम माने फोरमायनो हागोन नामा औ
अरुणाचलाव थांनायाव जोङो ओ ओरै माबाजों थांबाय अदालगुरि बैर बैरब कुन्दना बेजोंहाय थांदों जोङो बर ओमफ्रायो ओरै थांबाय थाङै थाङै थांनानै जोङो ओ जोबजासिम आरोना थांनाया हरै जोबसै जोबजासिम थांनाया अरुणाचलनि जोबजासिम थांनायावहाय जोङो माबासिम मोनहैदों ओ भुमलाफास होननाय दङ बेवहाय माबायाव अरुणाचलावहाय बे बुमलाफास थांदों जोङो ओमफ्राय हरै बुमला पास ओ बेफोराव आरोना ओ बरफ गोलैनायमोन आरोना ओमफ्राय जों बरफ बरफफोरजोंबो गेलेबाय ओ बरफ बरफ होनबाथ जोङो जोंनियावहाय बरफ नुवा नालाय आमफ्राय बेयावहाय जोबोद ओ मोजां मोनो आरोना गुसु गुसुबाबो गुसुआथ गुसु जोबोर गुसु गुसुखा ओमफ्राय जों बिदिनो नायहैबाय आरो ओमफ्राय थांबाय थांबाय थांबाय ओमफ्राय बरफल' नालाय लामायावनो गासैबो बरफ ब्ल ओमफ्रायो ओरैनो माने ओरैबो ओरैबो बरब फिफांफोरखौनो नुवा खोबसिनजोबो बरफानो बरफजों खोबसिन जाजोबो ओमफ्राय माने हरैहाय एक्सरा मथर गारि दंखायो आरोना माने बे बरफ जायगाखौ बरफनि लामाखौ बेरायहोग्रा दंखायो नालाय ओमफ्राय बे फ जोंनि ओ अरुणाचलनि गारि सालायग्राखौ लानानै जों बेरायदों आरो ओमफ्राय बिराद मोजां आरो सिनारि फ्रा बरफ बरफल मोनलाङो आरो ओरै माखासे ओरै खालि हाजोल मोनलाङो मोजां मोनो आरोना बेराय नायनानै ओमफ्राय बेयावहाय खिन्थु जोंनि थाखाय आरोना जों दावबायारिफोरनि थाखाय लामाया जोबोद रेक्सि गोनां मानो होनबा बेयावहाय लामाया जोंनि जे प्लेन बायदि नङा नालाय गोजौ गाहाय गाहाय माने अबेहायबा माने ओरै हाजोआबो मालाबा बहाबा बबा गु गुगानाय थायो नालाय
औ औ
बेफोरखौ नोजोर होनानै गारिफोरखौ खौहाय मोजाङै मथर मोजाङै सालायनांगौ आरो
औ नोंथांमोना नोंथांमोनहा जेब्ला दावबायदोंमोन ओमबा बे हाजो हाजोनि हाया गा गिसिखानानै माने लामायाव गोलैथेनायफोर मोनदोंमोन नामा
ओ लामायाव गोलैथेनाया एसेबां गैयामोन ओमफ्राय मोनसे मोनदोंमोन जोङो ओमफ्राय बेयाव एसेल ओरैनो गिसिखादों आरो ना ओमफ्राय अब्लाबो माने लामाखौ ओ होथेयाखैमोन उम जोङो दैज्लां दाबायदि दैज्लां समावहायसो बेरायनाया मोजां नङा आरो बेबायदि हाजो जायगायाव ओमफ्राय जोङो सि सिगांथ' जोङो गोजां बोथोराव बेरायदोंमोन नालाय ओंखायनो बेयाव इसेबां माने बिदि
औ ओ नों नोंथाङा जेब्ला अरुणाचल थांदोंमोन बे ओ अरुणाचलनि माने अरुणाचलनि माने थागिबिफोरनि जाग्रा जेरै बिसोरनि दोरोङारि जाग्राफोर माबाफोर मोनजाबोदों नामा ओ बेदि मा होनो ट्रेडिसनेल फुड जेरै बिसोर दोरोङारि जाग्रा जेरै बिसोर माबायदि जायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ बिसनाथ जानाय होननानै बुङोब्ला
बिसोर माबायदि रोखोमनि जायो माबायदि रोखोम संनानै जायो बिसोरो माने एसे हाजो एरियाबा एसे माने मा होनो बानलु गोसा जायो बिदिबो बुङो सोरबा सोरबा दा बिसोरो बिदिखौ जा माबोरै माबोरै जायो बिसोरो
उम उम सोरबा बेयावहाय ना सोरबा बानलु गोसा जायो ओमफ्राय सोरबा जाया आरोना बिदि, ओमफ्राय औ बिसना बांसिन रुनानै जायो। माने ओद थावखौ बांसिन बाहाया बिसोरो ना बेदरबाबो रुगार, गोरजोबो ओमफ्राय मानि आराम रुनानै गोथाव माने मस्ला संख्रि फानलुफोरखौहाय मोजाङै होनानै जायो आरोना बिसोरो ओमफ्राय बिसिना खनथि कतिनिनु माबा दैयाहाय गुदुं जाबाय थायो, माने दैखौ बिसिना, गुफु नालाय दैया ओमफ्राय मोनथिनो माने जे जेब्लायबो दैखौहाय, गुदुं खालामनानै दोनखाबाय, थायो आरो ना? गुदुं दै सोलोंनांगौ ओमफ्राय बिसिना दैखौबो, अ दैया बिसना गुबुंले नालाय, मो मोज मोजांबाबो माने मैला गोनां नालाय बिसो सोरो सोरो आरो ना दैखौहाय सरनानैहाय लोङो फ्राय आरो बिदिनो बिसिना जेब्लायबो अर फुनाय थाबाय थायो आरोना? बनजों बना जेब्लायबो थाबाय थाखायो जेरावखि नोङो दावबायारि फोर थाङोबा बेयावहाय, ओम बिसिरनाव बन मोनखा थायो आरो ना? बे बन बनखौ खौ जोङो गोजांनायखौ होबथानो थाखायहाय बाहायनांगौ आरो जेरावखि थाङा जोङो जेरावबो माने बिदि अर ना माने गुसु नालाय बेयावहाय उम ओमफाय जानाय होननानै बुङोबा। बिसोरो बांसिनै रुनानै। जानायखौ नुदों आरो ओमफ्राय बिदिनो मै खु ओहो मेवाइ। औवा मेवाइ जे थायोना।
खोनासंलाय नोंथां ओ नोंथाङा खोनासंलाय। ओ। जोंना समाबो जाबाय नोंथांनिफ्राय माने दावबायनायनि बागै मोनथिना मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा। बेखायनो आङो ला-लाखि थ'नोसै।
औ-औ दे-दे औ ओ गोजोननाय था बाय दे।